खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
औ खोनादों खोनादों।
औ औ खोनादों
औ अब्ला औ खोनादों नोंथां। जों दिनैनि आयदाखौ औ होनबा जों दिनै दिनैनि आयदानि सायाव रायलायनायनोसै औ दिनैनि आयदा खौ मा लानो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। हेलौ
खोनाबायना?
खोनादों। खोनादों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों खोनागासिनो आङो।
औ
नोंथांआ खोनादों
जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों औवानि आइजें आयलानि सायाव।
औ औ।
औवानिफ्राय बानायनाय आइजें आइला होन